नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना।
औ।
नोंथांजों आं फंनैसो। औ नोंथां आं नोंथांजों फंनैसो आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथाङा।
औ।
सावरायनो हागोन ना।
औ समालाय दंमोन दंनाया सावरायनोबालाय सावरायजागोन दे।
अ नोंथाङा बिदिब्ला आबहावानि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोदो।
आबहावानि सोमोन्दै आबहावायाथ' औ बुंनोसै आं आबहावानि सोमोन्दै। आं मोनथिनाय मथे आबहावाया जोंनि सोरगिदिंयाव थानाय थानाय बुस्थुफोरानो बेनो जोंनि आबहावा आबहावा माने आबहावाया जों बेखौ जों अक्सिजेन लानाय जि जों आबहाव जों दंफां जों दंफांफोर गायनांगौ जायो आबहावानि थाखाय आबहावाया जे गुबुंले जाया जों बे दंफांफोरखौ जों इयुननि फिरिफोरारा जेन खस्थ' मोना जोंनि थाखाय जों दंफांफोरखौ दाना दाना लाबानो जोङो दफ फोरखौ गायनांगौसो जों दानि जुगाव जों नुनो मोनो दंफांफोर गुजे दाननानै दाननानै जे आबहावाखौ जे गुबुंले जागासिनो जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जेन गारि मथर सालायनायजों जों नुनो मोनो जेन उखुन्दै जों जेखौ जों बुङो कार्बन दडाइ अक्साइद हगारनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो। जेन बिजों जोंनि आबहावाफोरा गुबुंले जागासिनो आरो आबहावा गुबुंले जानाय गोसो सोर होबथायो होनबा दंफां लाइफाङासो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो आरो बिदिनो आबहावाफोरखौ जोङो जोंनि सुबुंफोरा जों मोनथिनांगोन आरो जों लाइमोन सुबुंफोरा जों मिथिनांगोन जेन आबहावाखौ जों माबोरै होबथानांगोन आरो मानो होबथानांगोन जों बेफोरखौ मोनथिनांगोन आरो। जों बेफोरनि औ बेफोरनि बागै जों गोबां साननो गोनां दं आरो। जोङो दैयाबो जोंनि दैफ्राबो गाहायनिफ्राय गाहायाव हानि गाहायनिफ्राय गाहायाव जों मोननो थाङा थाङा जागासिनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरनि बेफोरनि जाहोनानो जादों जेन जोंनि आबहावाया गुबुंले जागासिनो
औ नंगौ नोंथां!
औ बिदिनो जोंनि दंफां लाइफां दानफां दंफां लाइफ बिफां दानफायनायजों जोंनि आबहावा जोंनि थासारियाव जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो। बिदिनो आरो। गोबां बिदिनो गुबुंले जानायफोरखौ जों होबथानांगोन जोङो बयबो जोङो दंफांफोरखौ दाना लाबानो जोङो गायनाय गोन जोङो। साफ्रोमबो सुबुंफ्रा औ साफ्रोमबो सुबुंफोरनि दायथ' दंफां गायनाया नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ जेन बेखौ जों इनभारमेन्टेल दे आवल' जोङो बेखौ गायालाबानो जोङो जेन जों बेखौदि नाया। बोथोर नाया लाबानो जों बे दंफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन आरो जोङो गावनि जोंनि इयुननि फिरिखौ नायनानै आरो। नङा होनब्ला? औ। औ बेखायनो जोङो बेफोरनि बा एसे गोथौयैनो साननांगौ आरो बेफोर खोथाया जों ओरैनो बेफोरो ओरैनो नङा आरोना? जों बेखौ है होननानै जों गारबा। जों जाया नङा बेफोरखौ। जों जों नुनो मोनदों जोंनि थासारिफोरखौ जों बुहद गुबन बुंले जानाय नुदों जेन जोंनि थासारिफोराव अखा हाया हाया जादों। बेफोरनि जाहोना मा? बेफोरनि जाहोना जादों जोंनि आबहावाफोरा गुबुंले जादों, जोंनि खाथि खालाफोराव दंफां लाइफांफोरा खमनो हमदों नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ जों बेफोरखौ जों एसे गियान लानांगोन आरो जों मानसि मानसिफोरा जों बेफोरखौहाय एसे थाल लानांगोन, नङाब्ला बिदिनो गुबुंले जाबाय थागोन जोंनि बे माबाया हादर हादरमाया जों खौ जों नायनांगोन। जों औ जों जाया जायानो जोंखौ जेननो। जों जायाव जोनोम मोनदों जों बेखौनो जों मोजां थासारियाव लाखियाब्ला जों माबायदि जागोन?
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ।
फोरनि बागै साननांगोन आरो। जों जों हादर हादरमानि गोरबोआवसो जोनोम मोनदों नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
जायनि गोरबोआव जों जोनोम मोनदों जों बेनि बागैथ' साननांगोन ना? नङा होनब्ला?
औ नगौ नगौ।
औ बिनि बागै माने एसे गोथौयैनो साननो गोनां खोथा थायो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांनि मथेब्ला बे आबहावा गुबुंले जानायफोरखौ नोंथाङा माबायदि बा माबोरै रैखा खालामनो हागोन नोंथांनिसिम एसे दं नामा नोंथांनि नोंथांनियाव?
अ बुंनो हागोन नोंथां। गुबैयै जों बुंनो थाङोब्ला मानसि आरो आबहावाजोंहाय गोबां सोमोन्दो गोनां नोंथां।
औ औ
आबहावा बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हाद दै बार बायदिफोरखौनो जोंनि मेगनजों जा नु थाय नुदों बेखौनो जों आबहावा होननानै बुङो। आबहावा खौ साखोन सिखोन लाखिनांगौआ जों साफ्रोम सुबुं माहारिनि बिबान। मानो होनो मानसि हारिया आब आबहावानि सायाव सोनारनासै थांनानै थायो।
थारैनो।
थारैनो बिदिन्थि बायदियै जेरै बिफां लाइफांफोरा ह-हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों मानसि माहारिया हां लानानै थांनानै थायो। आरो मानसि माहारिया हगारनाय जिहेतु गाज्रि गेस कार्बन डाइ अक्साइड गेस बैफोरखौहाय बिफां लाइ फाङा लानानै आबहावाखौ संरैखाथि होयो। गुबैयै जों आबहावाखौ संरैखाथि होयो माबोरै होनांगौ होनोब्ला जों साफ्रोम सुबुङा साननांगोन दि बिफां लाइफां गायनायखौनो गाहाइ आयदा हिसाबै। मानो होनोब्ला बुहुमाव जेसेबां बिफां लाइफां गायो इसेबां जोंनि बारमन्दलाबो साफा जायो। आरो जोंबो गोसो बायदियै मोजाङै हांखौ उदाङै लानो हागोन। आरो जोंहा आब बहावाया साखोन सिखोन जायोब्ला जोंहा हां लानायाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनावनो जोंनि सुबुं माहारि एबा जिब जुनारफोरा आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों गोबां रोख खोमनि बेमार आजार जेरै खर' सानाय खर गिदिंनाय खिनाय जानाय। बायदि बायदि बेमारफोरखौ आबहावाखौ संरैखाथि होनो होनोब्ला जोङो माबोरै हो होनांगौ होनोब्ला जोङो जों साफ्रोम सुबुं माहारियानो साफायाव फांफा फांफा खरैबाबो बिफां लाइफांखौ गायथारनांगोन। मानो होनोब्ला बारमडल खौ मोजाङै सो दांग्रा होनोबा जोङो बिफां लाइफांखौनो गाहाइ हिसाबै हमनांगोन आरो जोङो नखराव बाहायजानाय माखासे नाङै बेसाद गाज्रि मुवा जेरै प्लास्टिक मैगं मै लानि दा खोर दाला बायदि फोरखौहाय। जानला मोनला जायगा बेयाव गारालासिनो दाबसे जायगायावहाय आबहावा गेब्रेङै बायदि गारो गारनाया जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि बिबान नगौना नङा नोंथां? मानो होनोब्ला बैफोर दाखोर दालानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेसफोरानो हां लानायावहाय जों सुबुं माहारिखौ हेंथा खालामो नोगौना नङा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो नोंगौ।
औ जायनि जाहोनावहाय मानसि हारि एबा जिब- जुनाराहाय खम समावनो गोबां गिदिर गिदिर बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
आरो थैनायखौबो जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
बैफोरखौ गासिखौबो होबथानायनि राहायानो जाबाय जों गिबियावहाय आबहावाखौहाय माने साखोन सिखोनै लाखिग्रोनांगोन।
औ।
आबहावा गेबेंनायनि माखासे जाहोनफोरा जाहोनफोरखौ आं नोंथांनि सायाव फोरमायनो सानदों आबहावायाहाय बांसिनै गेब्रेङो होनोब्ला जोंहा एबा जोंनि एरियायाव थानाय एबा साखाथियाव थानाय माखासे गिजिर गिदि दारिमिनफोर जाय फोर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय नाङै मुवा जेरै बाहायखांजानाय दै। आरो दारिमिन। फोरनिफ्राय ओंखारनाय उखोनन्दै आरो दारिमपुर दारिमिनफोरनिफ्राय खामनाय गेस फोर जायखौ कार्बन डाइ अक्साइड गेस होनो। बै फोरखौ। जोङो सुबुं माहारि एबा जिब- जुनारा हां लाइयोब्ला एबा हां लाफ्लाङोब्ला
औ।
देहायाव माखासे गाज्रि रोखोमै लोमजानाय साजानाय। जानो हागौ। बैफोर गासैखौबो साखोन-सिखोन खालामग्रा होननानै बुङोब्ला जों बिफां लाइफांखौ बुंनो हायो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा आबहावानि सोमोन्दै?
नोंथाङानो बुंजोबखाबाय। बुंजोबनोयालाय होमबा बो फंनैसो बुंनोसै आंबो
औ दे बुं फंनैसो बुंबावदो
नोंथाङा जे बुंदों जे बे जेन फेक्ट'रिफोरावहाय गोबां गिदिर गिदिर बिदिनो फेक्ट'रिफोरावहाय जेन बेफोरनिफ्राय नाङि गाज्रि आबहावाफोरखौबो जों मोनदों जेन जों हां लाफ्लाङोब्ला जेन बे कार्बन डाइ अक्साइद गाज्रिफोरखौ जों हां लाफ्लाङोबा बेफोरनिफ्राय जों बेराम आजार जानो हागौ बे खोथाया थार। मानोना जों बे गाज्रि‌ खौरां औ बे कार्बन-डाइ-अक्साइड गारजि उखुन्दैफोरखौ जों लाफ्लाङोबा हां लानायाव जोंनि मोदोमावहाय जों गोबां बेरामफोरजों सैनो गोनां जागोन आरो जेरै जों केन्सार बेमार लांस लांस बेमारफोरनिफ्राय जों गोबां सैनांनो गोनां जागोन बेफोरनि थाखाय जों गोबां फायनांनो गोनां जागोन आरो बेखायनो बहुद बेफोरखौ साख साखोन सिखोनाव दोननाया जोंनि थाखाय बहुत मोजां आरो मानसि माहारिनि थाखाय नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बेखायनो जों मानसि जानाय बेखाय बेफोरखौ साखोन सिखोन दोननाया मोजां आरो आरो जों जुनाद जुनादासो जोंनिफ्राय साबसिन जानो हमनायखौ आं नुगासिनो आरो मानसि माहारिनिफ्राय नङा होनब्ला औ औ नंगौ नोंथां जोंना समाबो जाबाय खोमा
दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला जोंहा सावरायनाय समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोना गोबां गोजोननाय मोनदों
औ आंबो गोजोनदों औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ